औ औ जों बिदिबा आथिखालाव जों सरासनस्रायै जोंनि देहाखौ जोंनि सुबुंनि देहा बा जोंनि देहाखौ जों माबोरै गोग्गोयै लाखिनांगौ। बिनि सोमोन्दै जों एसे सा फोर सावरायलानोसै नङा होमबा दा नोंथांजों। थ' जोंनि देहाखौ बानायनाय होनोबा जों बांसिन सरासनस्रायै जोङो गावनि जानाय आदारजों आरो जों गावनि ओ जों ओ जोंनि मा होनो बिखौ एक्सारसाइसखौ मा होननाय जायोमोन बर'हा औ औ बियाम खामनायजों औ बियाम खामनायजोंनो जों गाव गावनि देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो हायो। नङा होमब्ला? दा बेबायदिनो जों दा ओ जों मा मा खालामबा बा जोंनि आदार मा मा जाबा जों गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो। बिनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो ओरैनोथ' औ। जों सरासनस्रायै जोंनि सुबुंफ्राथ' बांसिन जों ओंखामखौनो जायो।नङा होमबा? फुङावबो ओंखाम, सानजौफुआवबो ओंखाम, मोनायावबो ओंखाम, नङा होमबा? होनबा जोङो ओंखाम जानाया जोंनि देहायावहा माबोरै जोंखौ आ मदद होयो आरो माबोरै जोंखौ खहा खालामो नङा होमबा? गासैबो जिनिसानो जुदि नोंथाङा जुदि बांसिनै जायोबा बेयो खहा खालामखायो नङा होमबा? औ औ जेरै नोंथाङा ओंखाम बां जों जाबो नोंथांनाव मा जोंनाव ओंखामावथ' जोंनाव मा थायो कार्बहाइड्रेटसो थायो नालाय, औ। सायनिस जोंनो देहायाव मा नांग'? जोंनो देहायाव बांसिन प्रटिनसो नांगौ नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
प्रटिन जोंनो बुंनाया जिथु बा फेटस होनना बुङो। औ फेटसबो नांगौ। नाथाय बांसिन मेजेमा देहानि थाखाय गाज्रि। ओ जों बांसिन मेजेम जाजोबा जोंनि देहायाव जोंनि बे माबा थायोना ओ थै खास्रानाय थै खारनाय माबाया ओ मा होनो बिखौ संफ्लुआवबो होनो ओ संफ्लुआथ' बे हां लानाया ओ थै औ। बे जोंनिया जिथुुबा नारफार
ओ नार्स अ
मा होनोमोन बेखौ?
बेखो बिसोम बिखान्थि होनोमोन।
औ ओ बिसोम बिखान्थि नंगौ। बे बिसोम बिखान्थियाव जोंनावहाय एयावबो मेजेम जानो हमो। जायखौ जोंङो कलेस्ट्रल होनना बुङो। इंराजियाव मा जुदि नोंथांनावहा मेजेम जुदि बांसिन मेजेम जायोबा बा बे खलेस्ट्लआ बारा जाहैबा आरो ना बांसिन जायोबा नोंथांनि बे थै खारनायखौ बियो बादा होयो आरो बे बिसाम बिसामखान्थि थिआवहा बादा होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बे मैखुनाव मैखुनाव जोंनो अक्सिजेन रोगाग्रायाथ' जोंहा थैयासो रोगाय नङा होमबा आरो गासैबो जोंनि देहायाव आ आदार जगायनायाबो थैयानो जगायो बेफोरो बिथांमोना बादा मोनोबा खस्थ' मोनो बेखायनो जोंनाव मा बायदिसिना रोखोमनि मैखुननि बेरामफोर नङाबा बेखौ जों इंराजियाव मा हार्ट एटेक ना बुंनाय जायो
अ हार्ट एटेक
मा थौ जानाय नुनो मोनो आरोना जों बेफोरनि थाखायनो बे ओंखायनो फेत्सा जोंनि थाखाय गाज्रि आरो जों बांद्राय फे आ जोंनि थाखाय गाज्रि आरो जोंनि देहायाव फेटस गैयाबाबो बा मेजेम गैयाबाबो जों थानो हानाय नङा आरो मेजेमखौ नांगौ जोंनो औ दुरबल जागोन आरो ना बियो लोरबां जागोन आरो आरो बेबायदिनो जोंनो दा देहायावथ' बांसिन जोंनो प्रतटिनसो नांगौ प्रटिना जाहैबाय नोंथाङा नोंथाङा बे बेदरनि फाय मोननाय जागोन आरो गाइखेरनिफ्राय मोनो प्रटिन आरो बेबायदिनो नोंथाङा दालि दालि दंना जों दालि जायो। बे दालिफोरनिफ्राय जोङो औ प्रटिन मोननाय जायो आरोना दा जोंनो देहायाव प्रटिन नांगौ। आरो बेबायदिनो जुदि बांसिन जु दि नोंथां प्रटिन प्रटिन लायो
औ
बेनिबो खहा दं जुदि देहायावथ' प्रटिन नांगौ जोंनो बोलो मोदोमफोरखौ बानायनो थाखाय प्र टिनासो ओ प्रटिनासो हेफाजाब खालामो। मोदोमखौ बाहायनो आरो जोंनो बा बोलो होयो बोलो होनाया जों कार्ब'हाइद्रेटआबो होयो बा प्रटिनाबो होयो नङा होमबा औ औ बेनो आरो मोजां आरो बेनि उनावहाय जोङो देहायाव ओ प्रटिना जुदि बिबाङा बांसिन जायो नांगौनि सेबो बांसिनो सो अब्लानिया नोंथांनि ओ जोंनि जिथुबा इन्टारनेल अर्गेन होनना बुंङो इंराजियाव
औ नोंगौ नोंथां
फोरखौ गाज्रि खालामो आरोना बेबो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनि किडनि होनना बुङोना किडनिखौ मा होनोमोन बर'आव? किडनि होनना बुङो ना औ गिला बे गिलाफोरखौ गाज्रि खा खालामो होनना बो जों मोनथिनो मोनो आरोना बा खोनादों आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा ओ नोंथाङा जिखिनि बुंबाय ओ जोबोर मोजां बाथ्रा बुंबाय आंबो बो मिथिनानै मोनबाय दहायनो नोंथाङा बुं खादों जोङो मोनसे आदारखौ गोबांथार जायोब्ला जोंहा मोनसे आंखाल जा बेराम जायो आरो आंखाल जा‌ बेराम होनो बेखौ माने माने मोनसे आदाराव जोङो मोनसेल' बिबांनि जि मोनसे भिटामिन बा जोङो खनि संख्रि बेखौल' मोनबाय थायो नालाय नोंथां। जों मोनसेखौल' जाबाय थाब्ला जोङो आंखालजा बेराम जायो आरो आरो मोनसेल' जिनिसखौबो जों जाबाय थायोब्ला जों बेनिफ्रायबो बेराम जानो हायो। जोङो बेखौ बेलेन्स दाइट मोनसे जि समानथाय आदार जों बे खौ खालामनाया गोनांथार दा नोंथाङा जि मोनसे आयदा लादों आदार नोङा होमबा बे आदारा जोंनि सोलेरनि। सोलेरखौ मा खालामो दायो आरो देहायाव जोंनो सक्ति होयो आरो नोंथां नङा होमबा जुदि जानाया आदारफोरा मोदोमखौ जोंनो मा खालामो फेहेरनायाव मदद होयो आरो आदार मोनजायाब्ला जोंनि देहाया लोरबां जायो जों बेखौ बयबो मिथिखागौ आरो जोंनि जि आदार बे आदाराव गासै मोनबा गाहाय मुवाफोरा थायो आरो बेफोर जाबाय ओरै कार्ब'हाइद्रेट जाबाय बेनि उनाव थाव बेसाद होनो जायखौनो दहाय नोंथांआ बुंदों फेट्स बेनि उनाव होनदों प्रटिन बेनि उनाव भिटामिन बेनि उनाव खनि संख्रि बे मोनफ्रोमनिबो गावबा गाव मोनसे मोनसे माबादों आरो फांसन दं माने खामानि बिसोरनि जेरै कार्ब'हाइद्रेट कार्ब'हाइद्रेटआ जाबाय जोंनि देहानि सक्ति होग्रा बेसाद आरो देहानि सक्ति होयो बियो जोंनि कार्ब'हाइद्रेटआ जायफोर मानसिया बांसिन माने गिलिर गिलिर लिरथाय थिखोनाय बा बांसिन खस्थ' खामानि मावो बिसोरनो गोबां कार्ब'हाइद्रेटनि गोनां जायो आरो बे कार्ब'हाइद्रेटखौ जोङो माइरं बेरेमोदै फिथाइनि रोसि रोसि बिदै बा ब्रेड गाइखेर बायदिफोराव जोङो बांसिनै कार्ब'हाइद्रेटखौ मोननाय जायो आरो नोंथां
ना होमबा
औ
बेनि उनाव थाबाय ओरै ओरै जोंनिया थाव बेसाद थाबाय जायखौनो बुंदोंमोन फेटस बे थाव बेसादा कार्बहाइद्रेट बायदिनो बेबो देहायाव गोहो जगायो आरो नोंथां आरो जोङो बे थाव बेसादखौ बांसिनै बेदर घिउ गाइखेर माखन बा मेजेम हारिनि मैगं गोरान फिथाइ बायदिफोराव जोङो थाव बेसादखौ बांसिनै मोननो हायो आरो नोंथां नाथाय दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बाराद्राय थाव हारिनि जानाय आदारा जोंनि देहाखौ गाज्रिबो खालामो आरो आरो गैथाराब्लाबो जोंनिया गाज्रि बेनि उनाव थाबाय जोंनिया नोंथां प्रटिन प्रटिननि खामानिया जाहैबाय जोंनि देहाखौ जौगानायाव मदद खालामो प्रटिना हो ओमफ्राय प्रटिना जोंनि जि देहा बेगें मोदोम गेहेनारिफोर खौ माने फेहेरनाय आरो फुंहोनायाव खामानि मावो आरो आरो जों प्रटिनफोरखौ बांसिनै दाउ बेदर ना दाउदै गाइखेर सयाबिन घिउ बायदियाव जोङो प्रटिनखौ मोननाय जायो आरो प्रटिन प्रटिननि बांसिन सर्स गोनां जि मोनसे जाग्रा मुवा बेनो जाहैबाय सयाबिन माने सयाबिनाव बांसिन प्रटिन थायो होननानै आङो मिथिनाय जादों आरो नोंथां
बे लिरनायबो दं बिजाबाव लिरनायबो दं
आरो बेफोर प्रटिन मोनजायाब्ला ना नोंथां माबे सासे गथ'खौ जौगानायाव एबा जौस्रां देरस्रां खालामनायाव हेंथा फैयोनो आरो नोंथां माने जायफोर बै माबा जायो नङा होमबा एसे जि एसे थेफा थेफि फिसा बा जिखिनि अबेबा आखाइया सोरनाबा गिदिर सोरनाबा आखाइ बबेजोंबा फारसेना फिसा बे माने जिखिनि प्रटिन बे प्रटिनखौ माने नांगौ रोखोमै मोनजायैनि थाखायनो जायो होननानै बुङो आरो नङा होमबा नोंथां दा बे थाबाय आरो भिटामिन भिटामिना जोंनि देहायाव गासै जोंनो मोन जिथाम भिटामिननि गोनां जायो होननानै आं फरायनो मोनदों आरो नोंथां गासै मोन जिथाम भिटामिननि गोनां जायोनो आरो बेफोर भिटामिनखौ जोङो फिथाइ सामथाइ गोथां मैगं ना बेदर दाउदै गाइखेर बायदियाव मोननो हायो आरो भिटामिनफोरनि बिदिन्थिफोरा जाहैबाय जेरै ए भिटामिन थायो बि भिटामिन थायो सि भिटामिन थायो ड भिटामिन बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आरो नोंङा होमबा नोंथां बे थाबाय बेनि उनाव आरो जोंनिया मोनसे गोनांथार मुवायानो जाहैबाय खनि संख्रि नाङा होमबा नोंथां दा भिटामिन बायदिनो खनि संख्रियाबो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव मदद होयो आरो आरो लोगोसे खनि संख्रिफोरा जोंखौ बायदि बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखायबो जोंनो देहानि खनि संख्रिनि गोनांथि आरो बेफोर खनि संख्रिफोरानो जादों खनि संख्रि होनोब्ला जोङो खनि संख्रिखौ बांसिन बेबायदिनो माखासे फिथाइ सामथाइ जानानैबो मोनो आरो जोङो दैफोर दैयावबो जों माखासे खनि संख्रि मोनो दा खनि संख्रि बुङो होनना बुङोब्ला ओरै थाबाय केलसियाम ओमफ्राय आइरन जायखौनो बर'आव बुङो सोर फसफरास आय'दिन दा बेफोरनो खनि संख्रियाव गोगलैयो आरो लोगोसे नोंथां बेखौ जोङो गोथां मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ बेनिफ्रायबो मोननो हायो आरो नोंथां आरो खनि संख्रिया जोंनि देहायाव जुदि खमायलाङोब्ला जोंनियाव माखासे बेराम जानो हानाय बे बेरामफोरानो जाहैबाय जेरै मोदोम सानाय बा जरा जरा गान्थि सानाय हामख्रेबनाय बा बायदि बेरारफोरा जोंनि देहायाव गोरलैयैनो सन्देरनो हागौ आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां
गोलोनदि आव जायो नामा गोदोना
ओ गोलोनदिबो जायो आयरन
औ बे आयदिननि आंखालाव नंगौ
गोलोनदि जायो दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखिनि जिखिनि जोंनो देहानो नांगौ जानाय बिजाफोर बे बिजाफोरखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जानांगोन आरो नोंथां मोनसेल' जोङो आदारखौ जायोब्ला जों मोननाय जाया नोंथां नङा होमबा दा बेनिखायनो जोङो गासैबो फिथाइ सामथायाइखौनो जों जानांगोन जुदि जों जोंनि देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय आरो मोनसेल' जाग्रा आदारखौबो जोङो बारा जानाङा आरो जुदि जाबाय थायोब्ला बियो बाराद्राय जागोन आरो दा जोङो समानथाइ लाखिनानै जानाया मोजां बेलेन्स दाइेट होनो जायखौ नङा होमबा नोंथां दा जोंना समाबो जाबायना नोंथां
जोंहा समा जाबाय बिदिबा नोंथांजों सावरायना जे गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां आंखौबो उनफ्राव सावरायबावनोसै नोंथां दे
नोंथां गोजोन्थों।